हेल' खोनादों ना नोंथां?
खुलुमबाय नोंथां।
अ खलुमबाय। दे आंथिंबो।
गिबियावनो ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहर ग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै खोनादो ना?
औ खोना
औ दा आं नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनायाव हे फाजाब होनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा आंनि ओ भइस खो रावखो खोनानायाव मायाबा उसुबिदा मोनदो नामा?
जेबो मोनाखै नोंथां।
दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय नायदोमोन।
दाहा लागै खोनागासिनो दं।
औ ओ बर' हारिनि फोरबोफोरनिसो आङो आङो दसे सम सावरायनो सानदोंमोन। दा नोंथाङा आंनो ओ बर' बर' हारिनि फोरबोफोर मोननैसो फोरबोनि मुं मख'नो हागोमोन ना?
औ बर'नि फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया
एंगारहायै जाय फोर बर'नि थाखाय एंगारहायै
औ औ बर'नि फोरबो होनना बुङो। बाथ' जों ओ
आतसा
गोबां दोङो
औ औ।
दा आंनि मिथिनायाव आं उम उम
आतसा
सेराव बेखौनो फोर फोरमायनो सानोदि ओ जोंनि बर'नि फोरबो होनना बुङोब्ला औ गिबियावनो फैगोन बैसागोनि बेजोंनो आरो
बैसागो औ बैस सागो न'आ होमबा?
औ आरो जोंहा उम उम ओ फुजिनाय फोरफ्राबो फोरबोआवनो गोलैयो जाय
औ औ दा आथसा ओ आथसा आं बुजिबाय ओ नोंथां दा बैसागो जोङो बुंनो थाङोब्ला गुबैयै हेल' हेल'
ओ सा आलारा
औ
थ' हेलौ
औ आदसा आङो बैसागो जिथु बैसागो होनना बुंबाय नङा होमबा दा बैसागो खोब फालिनायाव ओ जोङो गिबि बैसाग बैसागोखौ जों माबायदि फालिनाय जायो ओ बैसागोआथ' जोंनि बर'निं एंगार हायै मोनसे फोरबो
औ दा बैसागोखौ फालिनो थांनायाव जोङो बैसागोनि से दिननि सानसे सिगां जोङो ओ न'खरनि मोसौ बोरमा बायदि
औ औ आतसा।